हेलौ औ खोनादों
औ नोंथांङा दासान्दि मा खालामगासिनो दंङ।
दंङ ओरैनो
औ दा फ्रि दंथ'योना
औ औ दङ
नोंथांनाव आं मोनसे खोथा सोंनो फन खालामनाय जादों सोंजागोन ना
अ सोंनो हागोन दे।
औ औ ओ गोदो आरो दानि ओ हाबानि थासारिया गोबां सोलायलांबाय नंङा होमबा हाबा जानाय दा ओ गोदोनि हिनजाव गोदान आरो दानानि हिनजाव गोदाननि देलायनायाबोथ' बिराद सोलायबाय।
औ
औ गोदोहाय ओरैनो हिन्जाव गोदाना माबायदि देलायोमोन बा मा मा गानोमोन जोमोमोन ओरैनो गोदोहाय गोदोनि दिनाव
ओरैनोथ' गोदोनि दिनाव हिनजाव गोदाना ओरैनो दखना थावसि
गाव गाव गाव गाव ओमफ्राय ओरैनो औ औ
ओरैनो इदिनो देलायनायाबोथ' बिदिनो दानि बायदि नङाना मेकाप सेकाप बिदि ला-लागाया सिमपोल ओरैनो पाउदारफोरजोंनो थायो‌ माबायोमोन आरो
देलायोमोन आरो ने
देलायोमोन।
औ औ आजि खालि देलायनाया माबायदि देलायो
दानियाथ' जाय साबसिन देलायनो हायो बि बे बादायलायनायसो जाबाय दानियाथ' देलायनाया
गोदोनि बायदि दख'ना थावसि ओ आथिखालाव गाननाय नुलाना
अ खमसै दानि हाबाब फाव दख'ना थावसि गान्नाय नुनाया
औ ओरैनो मा मा दख'ना गानो आथिखालाव
हाबायाव
औ
ओरैथ' हाबा माने हाबायाव रिसिपसन थायो मोनसे बिहायथ' ओ सोरबा सोरबा मु गा गानो सोरबा सोरबा पाथनि
औ औ औ माने गावबागाव गोस गोसोजों
औ औ औ आरो खायफा बायदिया गावबा गाव डिजाइन खालामनानै गानो
औ औ खिन्थु गोदोनि नेम बायदिबा माने हिनजाव गोदाना दख'ना थावसि गानथारनांगौमोन आरो। हा औ औ ओरैनो आथिखालाव नोंथांमोननि गामि बा नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा खान्थिजों हाबा होनाय जायो ओरैनो जेनेबा ब्रह्म हाबा बाथौ हाबा हाथासुनि हाबा बबे मोनसे हाबाखौ बांसिन होनाय जायो।
जोंनियावथ' ओरैनो ब्रह्म हाबाखौ बांसिन होनाय जायो जोंनियाव
औ औ ब्रह्मआव आवाथि सावनानै ना
औ
औ औ ओ दा आथिखालावथ' माने गोदोनि बादि हौवा हिनजावनि न'खराव नायलायनानै हाबा जाला नङा होमबा
औ खमसै बेफोरो
ओ नोंथांमोननियाव बे ओ हिनजाव गोदाननि आथिं सुलायनाय बेफोर आसार खान्थिया दाबो सोलियो नामा?
औ बियो दाबो सोलियो।
औ औ आथिं सुनाय समाव मा मा खालामो ओरैनो
आथिं सुनाय समाव बे आथिंखौ गाहोनो थाखाय खामफ्लाय गाम्बारि खामफ्लाय होनो बिहाय थालिर गा थालिर बिलाइ बिजौ गांसे बनानै हिन्जाव गोदानखौ बेहाय गा हो होयो
औ
औ बिनि उनाव आथिं गु सुबाय
औ औ
बिबोनाङा सुनाय जायो आरो आथिंखौ
अ बै हौवा गोदाननि बिनानावा हौवा गोदान बिनानावा जाहैबाय
औ आरो इदिनो आयना नायहैयो खानाय खानो थाव फुनो
औ औ बेनिफ्राय अबा अबेबा जों अबेबा अबेबा गामिफ्राव अबेबा अबेबा ओनसोलफ्राव नुदों माने दावदै नेवसिनानै बा बिबार नेवसिनानै खोलाथिं गारहरो बे आसार खान्थियानो साव दं नामा
औ औ दङ बेबो दङ
औ औ बे गोदोनिफ्रायनो सोलिबोयोना
औ
औ नोंसोरनि ओनसोलाव बा नोंसिनि गामियाव हाथासुनि हाबाया ओ जोबोद खम नामा
नि हाबाया जोंनियाव खम
औ औ औ बांसिन आवाथि सावनानै हाबा होनाय जायो आरो ना
औ औ
बेनिफ्राय उ हाबानि उनाव औ आथिमंगल जायो ना नङा होमबा हिनजाव गोदाननि न'आव बेखौ बेसे गोबाव समसिम लायो जेनेबा हाबानि सानबैसेनि उनाव लायो ओरैनो?
ओरैनोथ' जोंनियाव नेमखान्थि बायदियै हाबानि दाइन साननि उनाव दाइन सानबा लायो आरो
औ औ दाइन सानखायनो आठ मंगल होनो आरोना
औ औ आरो सोरबा सोरबा इदिनो हानाय हायिनि माबा थायोना।
औ औ
बेहाय एसे गोबावजों लानाय जायो आरो।
ओ औ गाव गावनि सुबिदा बायदियै माने गोसो बायदि लानाय जायो आरोना आथिखालाव नोंसिनियाव ओ बबे हाबाया बांसिन जायो जेरै नायनानै बा खारसन्नाय? बा ओरैनो ओ थाफैनाय बा मोजां मोननायनि जुलि जानाय बबे हाबाया बांसिन जायो?
ओरैनोथ' जों नुनाय बायदि दा थाफैनाय हिनजाव गोदाना थाफैखानानै हाबा हाबा जानायखौबा जों बांसिन नुनो मोनदों। जोंनि जायगायाव
जोंनियाबो बिदिनो ओ गोदोहाय ओ बांसिन नायनानै जों उन्दै उन्दैबा नायनानै गोजान गोजान जायगायाव नाहैनानै हिन्जाव गोदानखौ लाबोनाय जायोमोन आरो। ओ गोदोथ' बिदि दानि बायदि गारि मथर गैयामोन नालाय। ओ गोजानस उम गामिनिफ्रायबाबो माने ओ हराव बनजार लागायलायनानै बा ओ मा बा लागायलायनानै अर लागायलायनानै माने हिनजाव गोदानखौ लाबोनाय जायोमोन आरो थाबायनानै दानेट थ' मालाय गारि मथ ग्रोम ग्रोम गारिजोंसो लायजोबो नङा होमबा? औ औ बेनिफ्राय गोदो आरो औ देलाय बुंलाय
सिन जायो?
जोंथिं आथिखालाव उ ओ बे बाथौ हाबा होननाया बांसिन जायो। बाथौ हाबा होनाय माने आथिखालाव आर'ज मेथाइ गायनानै हाबा होयो नङा होमबा? ओ बेयो बियो बांसिन नुनो मोनसै बे हाबाखौ। ओ हाथासुनि हाबाखौ जोबोद खम नुनो मोनबाय। ओ बांसिन आर'ज मेथाइ खननानै बाथौ हाबा होनायखौ नुनाय जायो आरो गोबां सुबुङानो आथिखालाव ओ मन्दिरावबो हाबा जासै। ओ मन्दिराव हाब हाबा जानानै न'आवल' ओरैनो ओरैनो रायजोफोरखौ जाहो लोंहो खालामनानै बेबायदि हाबाया सोलियो आरो। ओ गोदो गोदाय जर जबस्थि खालामनानै हाबा होयोमोन बा हाबा हरोमोन बा सेंग्राखौ फसायाब्लाबो खावनानै लाङोमोन बा बोनानै लाङोमोन बिदि होननाय नोंसिनि गामियाव जादों नामा?
आङो खोनानो मोनदों बे गोदोनि बुरै बुरैफ्रा खोन्थायोमोन आरो। गावसोरखौ ओ हाबा जाया गारा गोसो गैया गारा बोनानै लाबोनानै हाबा होफैनाय
औ-औ-औ औ।
दि होननानै खोन्थायो आरो।
औ-औ।
ओ बुरै बुरैफोरजों जि जिरायनानै रायलायबा गावसोर खोन्थायो आरो।
औ-औ गावसिनि गोदोनि हाबाखौ खोन्थायो आरोना औ माने जायस सेंग्राजों नों गोसो गैयाब्लाबो माने फुरा जर जबस्थि हाबा जानांगौमोन आरो ना।
औ।
उम दा आजिखालिथ बियाव औ
दा औ दा सोलिला बेफोरो
औ औ औ सोरथो गोसो गैया गारा गो गावनि फसायै सेंग्राजोंथो हाबा जानो नङा होमबा
दा औ आरो दा बिदि लायबाथ साननैसो उनावनो खारफिननाय जाय जागोन
औ औ बेबायदि औ आरो दा आजि खालि हाला आयेनबो थाबाय नालाय ओ माबा मोनसे जुदि बिदि खालामब्ला दानिया बांसिन आयेनजों ओ आयेननि गोख्रों राहा लानाय जायो बेनिखायनो ओ आयेनखौ गिनानै बेबायदि हाबाफ्रा माने आथ आथिखालाव जाला आरो नुनो मोनला
औ
नङा होमबा
औ नंगौ
उम ओ ओरैनो नोंसिनथिं हाबायाव मा मा ज जानाय लोंनाय होयो ओरैनो आथिखालाव
जोंनिथिंथ ना बांसिन हाबायावनो अमायाथ थाखायो जोंनि बरनि
औ औ अमाया थाखायो
औ अमा आरो दाउ ना सोरबा सोरबा दाउ हायैया ना होयो अमा जायो
औ औ मैथा नालाय होगोना होआ
मैथा मैथाजों नाजों खम होयो मैथा ना माबा होयो सवाबिन ना बेफोरखौ होयो मैथ मैथाजों आरो सोरबा सोरबा हु बांसिनानो मैथाखौ ओरैनो गोजा एवनानै होयो
ओ दाथ गोलोम बोथोर नङा होमबा दा बे समाव हाबा जायोबा जोगोनार लाब्राफोर मोनजाबाय नङा होमबा
औ
ओमफ्राय नोंसिनि हाबायाव ओ नोंसिनि ओनसोलावथ' बांसिन ब्रह्म धोरोम बा जैग' जोंहा हाबा जायो नङा होमबा
औ
हाबा हाबाया समाव अनला ओंख्रिफोर होनाय जायो नामा
जोंनियाव ओहो होनाय जाया अनला ओंख्रि होनाय होआ
औ औ खायफा माने बबेयाव ओनसोलाव माने हथासुनि नि हाबा जायाब्लाबो जुदि औ हाथासुनि हाबा जायाबाबो माने रिसिपसनाव खुरला ओंख्रिखौ होननाय नुनो मोनो आरो खायफा खायफा ओनसोलाव
औ जोंनियाव आं होनाय नुफेराखै
दे बिदिब्ला उम नोंथांजों सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा
औ औ दे